हालौ नोंथां।
थौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ अब्ला नोंथांजों हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोब्लिबनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां बेनि थाखाय हरनाय जादोंमोन सावरायजागोनना जाया नोंथां?
फार जागोन नोंथां जागोन।
अ अ मोब्लिब होनना बुङोब्लाथ' नोंथाङा मोनथिखायो जानांगौ?
ओं ओं
जोंहा मोब्लिबखौ। बांसिन दैनिफ्राय बानायो होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। नङा होनबा नोंथां। औ बेदिनो मोब्लिब बानायनो थाखाय गोबां दैनि गेजेराव गोबां प्रजेक्ट बानायनानै ओ गोबां देमफोर बानायनानै जोंहा मोब्लिबफोरखौ बानायनाय जायो दा बेफोरबायदि दे जोंहा भारत हादरावबो गोबां ओमफ्राय बेफोरबायदिनो जोंहा मोब्लिबफोर होनना बुङोब्ला आथिखालावथ' मोब्लिब गैयाबानो सुबुंफोरा सोलिनो हालाखोनो होनना बुंजासिगोन। मानोना गोदो गोदाय जोङो ओ सि जेब्ला मोब्लिब गैयामोन अब्ला, बै समाव खोमसि खोमलाव थानो गोनां जायोमोन नाथाय मोब्लिब, फैनाय लोगो लोगोनो बयनिबो न'खराव स्रां जानाय लोगो लोगो, आथिखालाव माने मोब्लिब गैयाबाथाय माने खोमसि सि थानो सुखुयै बायदि मोनसै आरोना, स्राङाव थादावनानै। गोदोनि समावथ' जेनेबा मोब्लिब गैयि समाव, जों जेबो मोनामोन मानोना जोंहा बेफोर, हुदा दंखायोमोन नालाय जोंहा खोमसि खोमलाव थानायनि बेनिखायनो जों एसे सेबां जेबो मोनामोन आरो। आरोना सिगांनि समावथ' जों उन्दै उन्दै समाव फरायनो मोनबाथ' साथिफोरनोसो फरायनाय जायोमोन ओ खानाय खामफ्रामलायनाय नाथाय आथिखालाव जोङो मोब्लिब गैयाबा, माने फरायनोबो गोसो' जाला आरो ना। जोंहा मोब्लिब गैया बाथाय कारेन्टानो, गैलालै फरायलासो होनना सानखायो आरो दायो ना नाथाय मोब्लिब फैनाय लोगो गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो डेभलपबो जाबाय होननानै बुंजायो। मोब्लिब फैनाय लोगो लोगो मानोना मोब्लिबजों जोंहा गोबां खामानिफोर मावनो हायो जेरै जोङो आबाद फोथारावबो जेनेबा माब्लाबाफोर ओ जाय जायगायाव मैदेर बायदिसिना हाग्रानि जिब जुनार फ्रा फैनानै आबादफोरखौ ओ खहा खालामफैयो बेफोरबायदि जायगायाव मोब्लिबनि सारखा होना दोननानै जेनेबा बैफोर आबादफोरखौ रैखा खालामनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो। बेयाव' जोंहा मानसियाबो जेबो खहा जाया आबाद। दाबो जेबो खहा जाया' मैदेरफोराबो एबा। हाग्रानि जिब जुनारफोराबो खहा जाया, मानोना बेफोरो। सारगास नालाय दडाइरेक्ट सर्ट जाया बियो। थैया आरोना बेजों ओरैनो सिगिनाय सिस्टेम जायो मा जोंहा। आबादाबो सेब जायो मिथिंगायाबो। सेब जायो, बेफोरबादिनो मानसि दोमसिआबो सेब जायो आरोना बेफोरबायदिनो जोंहा। मोब्लिबनि बिथिंखौ बुंनानै जों फोजोबनो हायाखौनो बुंजायो। मानोना आथिखालावथ' दा। ओ भारत हादर हादरावबो। गोबां जोंहा, बिदुङाबांं बांबोबाय आथिखालावथ'। बिदुं बांनायनि जाउनाव' गोबां मानसिफ्रानो बायदिसिना। बेराम प्रेसार बायदि जानानै सुबुंनि जिउ खहा जाबाय दा बेफोराव जोङो ओ हमना ला जोंबो माबा मोनसे जानो हागौमोन जानो हानाय जेब्ला मोब्लिब गैयामोनबा मानोना मोब्लिबजों जोंहा दा सोलियो जायनि जाउनाव जोंहा एसे आरामै उन्दुनो हायो जेब्ला मोब्लिब गैया जायो अब्ला जोङो उसाव बाद दाव जानायखौ जों दाबो मोननो हायो मोना जोङो सामफ्रामबो फेन लाबाय थानाय हिसाबै जोंहा हुदा जालांबाय दा जोंहा बेफोर गैयाबानो जोङो सोलिनो हाया हाया बायदि मोनो बेफोरो गासैबो जादों जोंहा मोब्लिबनि थाखाय दा जोङो मोब्लिब बाहायनायनि खोथा बुंनो थाङोब्ला आरो जोंहा मोननो हाबावो आथिखालावथ' ओ थावनि बेसेनाबो गोबां बांबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ
दा थाव बाहायालासिनो जोंहा बेटारिजों सालायनाय माखासे गारिफोरबो गोबां ओंखारबाय जोंहा जायनि जाउोनाव आथिखालाव जों गोबां बास बेफोरबायदिनो अट' रिक्सा बेफोरबायदिनो गोबां जों ओ मोब्लिबजों खारग्रा एबा बेटारिजों खारोब्ला गारि मथरफोरखौबो जों मोननो हायो बिनि गेजेरजों जोंहा मोनसे मुलाम्फाबो जाबावो जे जोंहा मिथिंगायाबो मोजां थायो मानोना बेफोरनिफ्राय उखुन्दै ओंखारा ओ मानोना जोंहा ओंखारोब्ला जोंहा बारा गोबां खहा जायो जायनि जाउनाव जोङो गोबां बेरामफोरजों नारसिन जानो गोनां जायो आआथिखालाव खौ गोबां जोंहा गारि गुरा ओंखारबाय जायनि जाहउनाव जोङो ओ बार गाज्रि जानाय जाव उनाव हांलायोब्ला बेफोर गाज्रि बारफोरा जोंनि मोदोमाव हाबनानै गोबां देहायारि खहा खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। ओ ओ बेफोरनि थाखाय रैखा मोननो थाखाय जोंहा एसेबाब बो ओ मोब्लिबजों खारग्रा गारिफोर दिहुननायनि जाउनाव एसेबाबो मिथिंगा एबा बार खहा एबा गुबुंले जानायनिफ्राय जोङो बारग'नो हादों होननानै आं बुंनो सानो आरो ना नोंथां
औ औ
आरो बिनि अनगायैबो जोंयो मोब्लिबनि बिथिङाव बुङोब्ला जोङो गोबां इन्डास्ट्रि बायदि बायलाफोरा जोंहा मोब्लिबजोंनो सोलिजोबो बेफोर गैयाबा जोंहा गोबां ओ दिहुनथाय मुवा बेसाद फोरानो ओ जोंनि बे ओ दा सोलिबाय थानाय जा थासारि बिसिम जों मोनफैनो हानाय नङामोनबो जानो हागौ दा जोङो मबाइल सालायो बेबो मोनसे बेटारि एबा इलेक्ट्रिकजों सलायजानाय मोनसे आगजु बेफोरबो जोंहा मोब्लिब गैयामोन बा सोलियामोन जानो हागौ। दा। नोंथाङा मोब्लिब बाहायनायनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथां?
औ नोंथां ओह नोंथाङानोथ। गोबां बाथ्रा माने मोब्लिब बाहायनायनि सोमोन्दै बुंलांखाबायानो दा आं। बिनि गेजेरावनो जेनेबा आं मोननैसोबो सावरायफिननो सानदों आरो। जेनेबा बयबो मिथिखायो जे मोब्लिब नङाबानो आथिखालावहाय माने। जेबो खामानियानो जाखाला होननानै जों माने बुंनो हासै आरोना। जेरै नोंथाङा बुंलांदों गारि मथरनिफ्राय लानानै जेनेबा बायदि रोखोमनि। जेनेबा जेरै मबाइल बा बिदिनो जेनेबा। बायदि रोखोमनि जेनेबा ओ आगजुफोरानो आथिखालावहाय माने मोब्लिबनि गेजेरजों जासै होननानै नोंथाङा बुंलांदों। दा थिगानो जेनेबा आरो नोंथाङाबो बुंलांबावदों आरोबाव जेनेबा। गोदोनि समावथ' मोब्लिब गैयामोन जेनेबा बिदिनो दुवार एबा जोंनि साइद ज दुवार होननानै। बुङो दुवार होनो जेनेबा। दुवार बिदिनो लेम्प एबा साथिफोरजोंनो जेनेबा। बेफोरजोंनो जोङो थाबोनाय बा गोदोनि समावहाय जेनेबा बेफोरजोंनो। ओंखाम जाबोनाय बा बिदिनो लेखा फरायबोनाय बेफोरबायदिखौ माने जोंबो मोनबोदों। दा जेनेबा बेफोरबायदिजों थानानैबो दे। गोदोनि समाव माने मोजाङै बा गोजोनै थानो हायोमोन। आरो बिनि अनगायैबो जेनेबा बै गोदोनि समावहाय अखाफोराबो स्रां स्रां जायोमोन। सिथ्लायावहाय बयबो ज'मा जिरायनानै दुखु सुखुनि बाथ्रा रा बेलायनाय बेफोरबायदिखौ माने जोङो नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समावहाय।
औ औ औ।
आरो नान ओ माने नाथाय आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला जों नुनो मोनो जे जेनेबा। मोब्लिब गैयाबानो आथिखालाव माने ससे लामाबो हान्थिनो हायि बायदिसो। जालांबाय मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव जेनेबा। गो मोब्लिबनि सोरां गैयाब्ला। माने मानसिफ्रा बयबो थांनो गिसै बा लामा ससेयाव मा जायो मा। मायो जेबो हमस्लाबनो हाला बेफोरबायदियाव माने गियो। बो खांनाय मोननानै बा बिदिनो जेनेबा माबा मोनसे। साननानैफोरबाबो माने आथिखालाव माने। ओंखारनो बासै आरोना लामा सामा बा बिदिनो न'फ्रावबो थानो बासै। बेनिखायनो जेनेबा आथिखालावहाय मोब्लिब बाहायनाया बांदों आरो ना आरो नोंथाङा बुंलांदों मोब्लिब। बेखौ जेनेबा बान्दो बानायनानै जेनेबा। दिहुुन होननानै नंगौ जेनबा थारैनो सैथो बियो। मोब्लिबखौ जेनेबा बान्दो बानायनानै बिदिनो दिहुननाय जायो। बेजोंनो जेनेबा नोंथाङा बुंलांदों गारि मथरनि बेलायावहाय बयबो सैथो जेनेबा। बा गारि मथरफोरखौ जोङो पेट्रलजों जाबायदि आबहावाखौ गुबुंले खालामगासिनो आथिखालावहाय। दा जुदि माने आथिखालाव। दा गोदानै ओंखारबावनाय जेनेबा बे मोब्लिब गोहोनि गेजेरजों जे। जेनेबा फिरफिलि बा बायदि रोखोमनि मथरफोर। ओंखारदों बेफोरखौ जुदि बाहायोब्ला। थारैनो जोङो माने आबहावाखौ रैखाथि होनो हागोन बेखौ आंबो सानो। बिनि अनगायैबो जोङो माने मोननो हाबावो। मोब्लिबनि गेजेरजोंनो जेनेबा सोलोंथाइनि बेलायाव गोबां माने। जौगानायखौ जों नुनो मोनो जेरै स्मार्ट बरड बाहायनानै। बेफोराव जेनेबा बायदि रोखोमनि जेनेबा। एगजामपोल एबा। माने बुजिख'नो हायैफोरखौ सावगारि एबा माखासे मा होनो। पिकचार फोर दिन्थिनानै बा ओरैनो बुजिहोनो नाजानायखौ जों माने नुनो मोनो आरो ना आथिखालावहाय आरो बेफोरनि। माने गेजेरजों माखासे जेनेबा ओ फोरोंगिरिफोरा माने जाखौ फोरोंगोन बेफोरखौ जेनेबा जुदि बै स्मार्ट बरडफोराव गावनि मानो मबेइल मबेइलदों ओ जेनेबा दैलोब थुफोरजों जेनेबा कानेक्ट खालामनानै ओ सिदायोबा थोंजोङैनो फोरोंनो हानाय खाबुआबो आथिखालाव जासै आरोना आरो जेनेबा प्रेजेन्टेसन बायदि होनायफोरावबो आथिखालाव माने गोरलै जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना। बे मोब्लिब गोहोनि गेजेरजोंनो आरो बेनि अनगायैबो आरो बेनि अनगायैबो जों नुनो मोनबावो जे जेनेबा ओ मोब्लिबनि गेजेरजोंनो आथिखालावहाय माने जेनेबा ओ गोदोनि समावहायथ' अरदाबावसो जोङो। संनायखौ नुनो मोनोमोन ओंखाम ओंख्रि गासिखौबो नाथाय जोङो माने गेजेरजो ओ दिनो आथि माने गेस बाहायनायखौ जोङो नो गेजेर ससेनिफ्राय मोनबोबाय आरो आथिखालावहाय आरो गोदान आथिखालावबो माने गेस बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। थेवबो माने आथिखालावहाय आरो गोदानै दिहुनजाबावनाय जेरै' मोब्लिब गोहोजों। संनाय खावनाय खालामनाय बेफोरखौबो जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरो ना नोंथां। जेरै' जेनेबा ओ मोब्लिबनि गेजेरजोंनो। जेनेबा ओंखाम ओंख्रि गासिबो बुस्थुआनो जेनेबा संजानाय बेफोरबायदिखौ माने आथिखालावबो माने नुनो मोनबाय आरो ना। माने आथिखाल आरो गोदोनि जुगावहाय जोङो माने गोबां फारागथिखौ नुनो मोनसै आरो ना। आद गोदोनि जुगाव जेनेबा मोब्लिब गोहो गैयि समाव माबोरै जोङो थांनानै थाबोदोंमोन। आरो आथिखालनि समावहाय जेनेबा जोङो मोब्लिब गोहो फैनानै आरो माबायदि सोलायनाय फै खो बेफोरखौ जों गोबां माने फारागथि मोनो आरो ना नोंथां। आरो दाम बेनि अनगायैबो जों नुनो मोनसै जेनेबा था हान्था मेलानि थाखाय जेरै ट्रेन बायदिफोराबो आथिखालावहाय मोब्लिब गोहोनि गेजेरजों खारग्राखौ जों आथि खालाव नुनो मोनसै बेफोरनि गेजेरजों माने जेनेबा दसेनो सौहैनाय बा दसे समनि गेजेरावनो माने सौहैनाय आरो जेनेबा बेफोरनि गेजेरजोंबो जेबो जेनेबा आबहावाया गुबुंले जाय खौ जों नुनो मोनो आरो ना मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जेनेबा पेट्रल डिजेल बायदिफोरजों जोङो माने जेनेबा थांलाय फैलाय दिनो ट्रेनफोरखौ बाहायोब्ला बिदिनो आबहावाया माने बेफोर खामनायजोंनो माने उखुन्दै ओंखारनायजोंनो आब फ'या गुबुंले जायो जों बेखौ मोननो हाखायोआनो नाथाय जों जेब्लाय ओ मोब्लिब गोहोनि बाय इलेक्ट्रिकजों बाहायनाय बा ट्रेनफोरखौ जों मोनोब्ला जोङो माने बेफोरजों जेबो आबहावाया गुबुंले जाया आरो ना। आरो जों माने जौगा नायखौबो जों दिन्थिनो हायो आरो ना बेनि अनगायैबो जेनेबा मोब्लिब गोहोआ जोंनि जिउआवहाय ओरैबायदि माने मोनसे गोहोम खोख्लैबाय जेराव जों माने मोब्लिब गोहो गैयाब्लानो थांनानै थानाया माने जाथावना नङा इदि जाफैबाय आरो ना। दा नोंथां बा जोंनि सावरायनायनि समाबो जाबाय दोनथ'नोसै ना